औ नोंथां
मा खालामदों नोंथां
अ नोंथां आं माने खामानि मावदोंमोन आरोना नोंथां जेना नोंथाङा कल खालामनाय जाबाय नालाय माने खामानिखौ दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां
अ अ अ बिदिब्ला माइफोर गायदोंमोन नामा नोंथाङा
नङा नङा नोंथां माने माने ओंख्रि संगासिनो दं आरो ना नोंथां माने ब्रयलार संगासिनो दं ब्रयलारजों आालदो माने माने एसे बन सिनदोंमोन आरो नोंथां
अ बिदिब्ला माने अ फुंनि ओंखामफोरखौ जाखांबायमोन नों थां
फुंनिखौ जाबाय नोंथां माने जोंनाव आलासि दंफैयो आरोना माने सिख्लाफोर माखासे माने बिसरनो माने आलुजों माने ब्रयलार संनाय जादोंमोन आरो नोंथां
अ आलुजों ब्रयलार संबाय होनोमबा
औ
अ अमा बेदरबाबो गोथावथ अमा बेदराबो जाजायो माने नोंथां
माने औ नोंथां माने औ औ बुंदों
माने नोंथाङा जेनेब्ला ओरैनो दंब्ला आं माने मोनसे बाथ्रासो सोंहरनो सानदोंमोन नोंथां मोनसे माने टपिकखौ लानानै बाथ्रा सोंहरनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां माने आंथ दाथ जेबो मावाखै जेनबा खामानि बिदिनो मोनथिला बायदोंमोन आरो नोंथां सगननायाथ सिनखां खाबाय नोंथां बुंनो हागोन राय्लायनो हागोन नोंथां
अ मावनांगौ बिदिनो न'नि खामानिखौ गेजेर गेजेर ओमफ्राय जेनेबब्ला आं बाथ्रा सोंहरनो नागिरनायानो जाबाय आं माने बिजनेस मावनो सानदोंमोन आरोना माबा मोनसे बिजनेस बिदि नोंनि बायदिब्ला आं मा बिजनेसखौ मावबा आंहा बांसिन मुलाम्फा जागोन बे बेफोरनि बागैसो नोंथांनाव मान आं एसे आयदा सोंस्लुनो सानदोंमोन माने आंनाबो जाहाथे बिजनेस मावनाय जाहाथे माने मोजाङै सोलियो एबा मोजाङै जालाङो आरो नोंथां
अ नोंथां मे होनोमबाथ नोंथाङा माने साख्रि नागिरनायखौ दोनथबाय होनोमबा नङामा नोंथां ओंखायनो बिजनेस मावनो सानबाय औ
दे नोंथां बिदिब्ला नोङो जेनेबा आं मा बिजनेसखौ मावब्ला मोजां जागोन बेखौ बेफोरनि बागै
खोन्थाथां आंबोद औ नोंथा माने आंबो गोदो माव फ्रामनाय नालाय एसे माने आंनावो एसे मोननैसो बिजनेसनि बागै माने एसे गियान दङ आरो ना नोंथां आं जिखुनु जा एसे मदि नोंथांनो फोरमायनासै नङामा नोंथां
औ दे नोंथां औ फोरमाय
औ नोंथां आं जेनेबा बिजनेस होनना बुङोब्ला माने बिजनेसाथ गोबां रोखोमनि दङ नङाहोनबा नोंथां जेनेबा नों नोंथाङासो माखौ मोजां मोनो जिखुनु आं माखासे औ थां
नोंथां एसे
बिजनेसफोरनि बागै बिजनेस बुङोब्ला औ नोंथां माने आं बिजनेस बुङोब्ला माने बानलु एबा मैगं थाइगं गायनायफोरखौ जों बांसिन मोजां मोनो आरोन ना नोंथां
औ औ
औ नोंथां माने आं मैगं थाइगं गायनायखौनो बुंगोनसै जेनेबा जोङो ज जोगोनार गायनाय एबा आं जोगोनार गायनायखौ बुंसै आरो नों माने जों जोगोनार गायनायजों जोगोनारखौथ जों माने बांद्राय जेनेबा जों खरसा खालामनााङा जेनेबा जों जोगोनार गायनो थाखाय जेनेबा जोङो बेगर बेगरखौलसो एसे बायदो हाथाय एबा बाजारनिफ्राय बायाबाबो नोंथांनाव माने जोगोना फिथाइ थायोब्ला जों बे नोंथां जों फिथाइनिफ्रायनो जों बेगरखौ दिहुननो हायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ माने जों बेखौ बायनानै एबा हाथायनिफ्राय लाबोनानै जोङो अबेबा फोथारफोराव एबा दुब्लिफोराव जों फोनो हायो बा गायनो हायो आरो नथां जाहाथे जों बे गायनानैबा बुरजा गायोब्ला माने जों बांसिन लाब थायो होनना मिथिनो हायो माने नाम बैसां बानायालासिनो जों दुब्लियाव माने गायबा साबसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनोब्ला माने औ माने नोंथां जों बेखौ गायनानै जों माने सम सम मोजां हासार होनांगौ आरो ना नोंथां आरो जों सम सम माने आबदार लानांगौ आबदाल लाबाय थानांगौ जाहाथे जों ओ गुबुन एबा जिब जुनार एबा मोस सौ बोरमाफ्रा जों बेखौ जाफैया जासे जों थाल लाबाय थानांगौ आरो ना नोंथां जों नायबाय थानांगौ आरो बेजों लोगोसे जों बे जोगोनार गायनायावनो जेनेबा जोङो जुखाम एबा बानलु माने गुबुन माने इदिनो फिसा फिसा बानलुु रू गुबुन गुबुन रोखोमनि बानलु एबा जुखाम एबा गुबुन बिदिनो फान्थावफोर खो जों गायफादेरनो हायो आरो नोंथां माने जों बेफोरखौ गायफादेरबा माने जों बां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो जोगोनारखौ जोङो ओ फानै माने फालांगि खालामनायाव जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोङो जोगोनारखौ जों उम फिथाइखौबोथ' जों फाननो हायो बिजौखौबो जों फाननो हायो आरो ना नोंथां ओ जों बिजौखौ फाननानै गोबां फैसा एबा रां मोननायखौ जों मिथिनो हायो ओ जों बिजौखौ जेनेबा जों मानसि फोरनिफ्राय जों गिबिसिन गायनो हायोब्ला जों बांसिन लाब थानायखौ आं नुनो मोनो मानो होनोबा जों गुबुन उनाव गैयाना माने बे सय बे समाव जेनेबा नों बिजाबखौ खानानै फानोब्ला ओ खायोब्ला जेनबा जों गो बेसेन गोसायाव जों फाननो हायो आरो ना नोंथां आरो जों बिजौखौ खाथारनांगौ मानो होनोब्ला जों औ नोंथां माने जों बिजौखौ खाथारनांगौ जों मानो होनब्ला जों बिजौखौ खाब्लासो जों दालाय एबा बेलेक बेलेग माने गुवार मोनो बुरजा एरगोन आरो नि नोंथां आरो बे जोगोनाराथ' जों थाइसे थाइनैल' थाया नङा होनबा नोंथां जों जोगोनार राव जों फांसेयाव गायोब्ला जों गोबां फिथाइ थानायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे जों बे फालांगि खाम नायाव जों ओ साबसिन जायो आरो नोंथां आरो जों मोनसे बाथ्रा जों बुंनो हाबावोदि जेनेबा जों ओ ओ जोगोनार फिथाइखौ जों फालांगि खालामनोब्ला जों गुबुन जायगायावबो जों लांनो हायो ए फालांगि खालामहैनो हायो आरो जों मोनसे जायगायावबो फालांगि खालामनो हायो जों ओ जों जायगाखो बुंनो थाङोब्ला अबबा स्कुल एबा कलेसफ्राव जों माने हसटेल था यो थायोना नोंथां जेन बे हस्टेलफोराव जे जों ओंखामफोर ओंख्रिफोर जों होयो जाबाय ओंख्रिफोरावनो जाबा जों जोगोनारखौ जों बिसोरनो इसिनिफ्राय जों कन्टेक्ट लायोबा बिसोरनिफ्राय जों माने लारायनो माने रालायनाय जायोब्ला जेनेबा जोङो बिसिनाव जों सप्तायाव सप्ता जों माने बुरजा बुरजा हैनो हायो आरोना जों जेनेबा जों जोगोनार फिथाइखौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
' जों गुबुन जायगायावथ' थ लांबा जोंथ' बांसिन दाम मोननायखौ जों बांसिन जेनेबा जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ
आरो जों माखासे मोनसे बिजनेस होनना बुङोब्ला जों आव अमा बिने अमानि फालांगि एबा बिजनेस फ्रावनांगै जों फानोबा फार्म खुलिनायखौ आं मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ औ
मानो होनना बुङोब्ला जों अमा फार्म खुलिनोब्ला जों गिबियावथ' जों न' लुग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां न'खौ जेनेबा जों मोजां लुनांगोन जेनेबा जों खि बिसिनि खि सुस्रांनायफोरावबो जाहाथ थे दैया मोजां बोहैलाङो माने मोजां लुनांगोन आरो ना न'खौ जों' न फु लुखांनायनि उनाव जोङो अमा मासे
अमाखौथ' थां माने अमा मासे बु जों बायबानो जागोन मानो होनोब्ला जों बे बे अमा बुन्दिखौ जों जि फिसा जायो होननानै जेनेबा जों गोबां अमाफोरखौ मोननो हायो नङा नोंथां दा जों गोबां अमाफोरखौ जों मोनोब्ला जेनेबा जों ओ बे फिसाखौ माने जोङो हमना लाबाय जों दसथा अमा मोनोबा जों बे बे जेनेबा न'आव दोनदो बेखौ आरो जोङो बिसोरनि थाखाय जों गुन्दै ओ गुन्दैखौथ' जों न'आवनो बांसिन मोननाय जायो जायो नङा होमबा नोंथां मानो होनबा न'आवनो माइ थाखायो एबा मायजोंनो जों मोनोनालाय जावनाव न'आवनो माइ थाखायो जों बे माइ नो जों गुनदैखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथा जों बारा बायनांगौ गोनांथि गैया आरो जों बायबाबो माने बांद्राय बेसेन गोसायाव जों बायनांगौ गोनांथि गैया आरोना नोंथां गुन्दैनि दामा जों बेसे खम होननानै जों मिथि मिथिना मोनो आरो जों माखासे दाना जों दाना होयोब्ला जों साबसिन जानो खौ जों नुनो मोनो आरोना जों नोंथां मान जों बे दानाजों अमा देरनायखौ जों थाबसिन मिथिनो मोनो आरोना नोंथां आरो जों मिथिबावोदि जेनेबा जों माखासे हाग्रानिफ्रायबो जों अमानि थाखाय जों आदार मोननाय जायो जेनेबा जों थास' बुङो बेखौनो जों बे थास'जों जे थास'आव जोङो रुनाय समाव जों माइरंफोर होफायोब्ला जों बे माइरंखौ जेनेबा जों अमानो होयो जेनेबा जों अमा थाब देरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों मिथिनो मोनबावोदि जेनेबा अमा बेदर एबा अमानि बेसेना जों जोबोद दाम गोसा बेनिखायनो जों अमानि फालांगि एबा ओ
फार्म खुलिनाया जों जों मिथिनो हायो आरोना एबा जों मोजां जायो आरोना जों बेसेन गोजौ फाननो हायिखाय नोंथां आरो जों माखासे बाथ्रा बुंनो हाबावोदि जेनेबा जों फालांगि खालामोबाथ' जोबोद माने बुरजा माने गोबां फालांगि दङ जों बुं थाङोबा ब्रयलारनि फालांगि मैगं थाइगंनि फालांगि अमा दाउ दाउफोरनि फालांगि फालांगि खालामनाय एबा बिजनेस मावनाय एबा जोङो बानलुफोर गायनाय माने बायदि रोखोम आंनि बिजनेसबो मावनो हायो आरो नोंथां जे मान नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथाङा मा बिजनेसखौ मोजांसिन मोनो
जेनेब्ला नोंथाङाथ' आंनो गोबां बाथ्राफोरखौ खोन्थाबाय आंबो एसे मोजां मोनबाय नोंथां खोन्थानायाव दायो आं नोंथां बुंनाय बायदि बिब्दिनो जेनेबला आंहथ' एसे एसे गोबां हाफोरबो दं नालाय नोंथाङा जेनेबा आं मै मैगं थाइगंफोरखौनो गायनानै बिजनेस मावनोसै सो सानबाय नोंथां जेनेबा जोंहा औ औ जेनेब्ला जोंहाथ' जेनेबब्ला मैगं थाइगंफ्रा माने जोंनि ओनसोल फ्राव गोबां रोखोमै जायो आरो जेरै गोबां मैगं थाइगंनि रोखोम एबा गोबां मैगं थाइगंङानो जोंनि ओनसोलफोराव जायो माने दायो आं सानदों जोंहा ओरैहाय जोंहा हमनानै ला ओरै जोंहा गोजां बोथोरावहाय बानलु गायनोसै ओमफ्राय आरो दंबावो बिराद माने मैगं थाइगं दं लाइ लाफा बेफोरबायदि माने गोबां दं आरोना नोंथां बिदिनो बायदि बायदि आरो माने आं बेफोर जेरै जाग्रा मुवाफोर बेफोरखौनो माने न'फ्रावनो गायनानै जोंहा गोबां फिफां लाइफां जागोन मुवाबो दं जेरै थाइजौबो दङ नालेंखलफोरबो दं माने बेफोर जोंना गोबां दं आरोना बेफोरखौ खौनो माने जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ लानानै एबा मैगं थाइगंफोरखौ लानानैनो बिजनेस खालामसै नामा होननानै आं सानदोंमोन दायो जोंहा माने मैगं थाइगंफोरा जेनेा जोंहा गोथां मैगं थाइगंफोरा जोबोद माने दाम जायो आरोना जोंहा गोजां बोथोरफ्राव गायनाय जायो जेरै लाइ लाफा मुला आलु बेफोरबायदिखौ आरो माने जोंहा आरो गरम बोथोराव बोथोरफोर होनोब्लाबो जों माने मैगंखौहाय जोङो बोसोर बोसोराव एबा बोसोरफ्रोमबो माने जों गायबाय थानो हायो जेरै हमनानै ला जोंहा मैगंआथ' जेनेबब्ला बोसोरावनो बोसोर जेनेबा जाबाय थायो नालाय जों दैज्लां बोथोरफ्राव बायदि बायदि रोखोम मनि मैगं थाइगं दं बेफोरखौ जों गायनो हायो आरो जों ओरै मेसें बोथोरफ्राव बाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं दं बेफोरखौ जों गायनो हायो माने नोंथां दायो आं बेखौनो बुंनो सानबाय नों बिथाङाबो आंनो जे मोजां मोजां बाथ्राफोर फोरमायबाय नालाय आं माने मैगं थाइगंखौनो एबा फिथाइ सामथायाइफोरनि जेनेबा बिजनेस खालामनो सानबायमोन आरो दायो हमनानै दा जोंहाथ' दायो लाइ लाफा बेखौथ' गोजां बोथोर बोथोरफोराव बांसिन मोननाय
औ नंगौ
औ जेनेबा आं बे लाइ लाफा फोरखौनो गायनानै माने गुबुन गुबुन जेनेब्ला गारिफोरजों लांनानै गुबुन गुबुन हाथाय बाजाराव फानथिं हैनोसै सानबायमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा नै दायो थास' थारुन बेफोरखौबो माने गायनानै एबा गायनानै बेफोरखौ माने आं फान ननो सानदोमोन आरो नोंथां ओमफ्राय दायो जोंहाथ' ओरैजाय दंबावो दैज्लां बोथोराव मोननायफोरा जेनेबा फाथोफोर दङ बेफोरखौबो माने जेनेबा गुबुन गुबुनाव फानहैनो सानबायमोन आं नोंथां आरो नोंथां जेनेबा जोंहा बेफोर मैगं थाइगंनि जेनेबा जोंहाथ' सानफ्रामबो मोनबाय थायो नालाय जों साफ्रोमबो खानानै फानबाय थानो हायो माने मैगं थाइगंफोरखौ बेनो मोजां जागोन बायदि मोन्दों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों माने गोबां रांफोरखौबो आं आरजिनो हागोन साननानै नुहरनाय जादों आरो माने मैगं थाइगंफोरनि बिजनेस खालामोबा बायदि रोखोमनि बिजनेफोर दंबावो दा नोंथाङा अमानि बिजनेसबो बुंदोंमोन अमाफोरनि बिजनेस आबो नोंथां फोरमायनाय बादिब्ला थ' जोंहा अमा फ्राबो माने जोलै एरोहोबाय थायो आरो बेफोरखौ खालामबाबो मोजां जोंना जेनेबा गोबां दाम गोसा नङा होमबा नोंथां अमा बेदर दायथ' जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव गोबां रोखोमै जानाय जायो अमा बेदरफोरखौ दायो माने आं अमाखौ थेवब्लाबो अमाफोरखौबो माने उन समाव सम मोनोब्ला अमानि बे बिजनेसबो खालामसै सानबायमोन दायो नोंथाङा आंखौ जेनेब्ला आबाद एबा मैगं थाइगं गायनानै बिजनेस खालामनो थिन्नायखाय जेनेबा आं बेफोरनि बागैनो बे बेखौ मैं थाइगंनि बिजनेसफोरखौनो मोजांसिन मोनबाय नालाय बेखौनो मावनोसै सानबायमोन दायो आं सम मोन नोब्ला माने अमा फाराम बानायनानै आरो दायो नोंथां जोंहा समावोथ' जाबाय बिदिब्ला नोंथाङा फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां औ औ